औ नोंथां
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों नोंथां
दायो अब्ला जोङो मैहुर खालामनायनि सायाव एसे रायलायजागोन नामा नोंथां
औ रायज्लाय जागोन नोंथां
ओ जिहेथु बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामनानै ओ गावनि जिउखौ खुंबोदों बिनि सायाव एसे सावरायनोसै नोंथां
औ जागोन दे
बिदिब्ला आं जागायनोसै नोंथां मैहुर खालामनाया आ दोरोङारि म महरै बर' समाजनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै दं जाय जिउ खांनायनि मोन मोनसे राहा मोनसे हारिमुवारि हुदा आरो आरो साहस आरो बोलो नेरसोनखौ मा-माखासे बै दोरोङारि जा मैहुर खालामनाय बिनि गेजेरजों जों नुनो मोनो अ बे बिनि अनगायै बो जोङो बर'फोरनि दोरोङारि मैहुर खालामनायनि हुदाफोरखौ खालि माखासे जिब जुनार बुथारनायनि अनगायै बो जोङो गावखौ रैखा थि होनाय बैफोर खान्थिफोरखौ नुहुरनो मोनो बेफोरनो बेबायदिनो बर' फोरा ओ मिथिंगानि सेर सेर थानानै ओ रायजो जाबोनायनि गेजेरजों गाव गावसोरनि जिउ खांनायावहाय मैहुर खालामनाय बै फोर मैहुर खालामनायखौ मोनसे गोनां ओ खालायनानै जेबा जायगा आवग्रिनानै लानायखौ जों बर'नि बे दोरोङारि ओ मैहुर खालामनायखौ जोङो नुनो मोनो बेबायदिनो मैहुर खालामनायनि गेजेरजों जोङो माखासे नोजोर खालामना नै फरायनोबो हायो। बेफोरनो जाबाय बर' समाजाव मैहुर खालामनायजों जोङो माखासे गुबुन गुबुन बिथिंखौ माखासे सुबुं फोथायनाय आरो नेमखान्थि बाहायनायफोरखौबो जों नुनो मोनो। बिनि गेजेरजों जोङो माखासे मैहुर खालामनायाव जोङो आथिखालनि मुगायाव माबायदि खालामो बैफोर मैहुर खालामनायखौबो जोङो सावरायनो हायो आरो बैफोर मैहुर खालामनायाव मा मा आगजु बाहायो आरो आदबफोर बाहायनाय बैफोरनि सोमोन्दै जों मैहुर खालामनायखौ सावरायलांनो हायो।
ओम
जोङो मैहुर खालामनायखौ सावरायनाया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जोङो गोनांथि होननानै साननानै लानाय जायो। बेबायदिनो नोंथाङा मैहुर खालामनायनि नि बिथा ओ बिथा एबा बिनि सायाव लानानै नोंथाङा माबायदि ओ खा न्थिनि गेजेरजों मैहुर खालामनायखौ सावरायलांनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ मैहुर खालामनाय होनोब्लाथ' बर'फोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामबोनायखौ नुनो मोनो जेरैबायदि जोंनि बर'फोराथ' मिथिंगा मिथिंगाजोंनो सोनारानै थानाय बर' हारि नालाय थिग बेबायदिनो बर'फोरा ओम हाजो सेर बायदिफोराव थाहैनानै जेरैबायदि हादान लाहैनाय बेफोरबायदि थाहैनानै बर'फ्रा जिउ खुंबोगासिनो दं बेफोरनि गेजेरजोंनो हाजो ओ ओ हाग्रा अरनबारि जिंफोराव मैहुर खालामहैनायफोरखौ नुनो मोनो। बे फोरबायदिनो बेफोरबायदि मैहुर खालामनायहाय बर'फोरा ओ गोबां ओ गोबां नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ आइजें आयलाफोरखौ गाव गावनो बानायनानै ला लानायखौबो नुनो मोनो जेरैबायदि बेफोरनि फारसे बर'फोरा गोबां रोंगौथि दङ जेरैबायदि बर'फोरा ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो मैहुर खालामबोनायाव बाहायबोनाय आइजें आइला होननानै बुङोब्ला थखन बिदिनो ओ थखन जे सिखा खदाल बोरला ओम बिद ओ बिनि ओ बिनि अन गायैबो ओ ना हमनायफोराव बाहायनाय जे जे ओ खाखि जेखाइ खबाइ फल' सेन खखा बायदिफोरखौ ओ गाव गावनो बर' ओ बर'फोरा ओ औवाफोरनिफ्रायनो हेब ओ हेबनानै एबा बानायनानै लानाय जायो। बेबायदिनो बे ओ बेफोरनि फारसे बर'फोरा गोबां ओम दोरो ओ दोरों गियान हाबनानै दं होननानै बुंनो हायो। बेफोरखौ गोदो ओ गोदो गोदाय आजौ आजैमोननिफ्राय आजौ आजैमोननिफ्रायनो ओम मुगानि ओ मुगानि उनाव मुगा सोलोंबोनानै दिनैसिम बेफोरखौ बर'फोरा ओ फोथांनानै लाखिबोगासिनो दं ओ बेफोरबायदिनो ओम बर'फोरा एन्जर जावनाय नेवलाय होसोनाय बिदिनो मै मै अमा होनाय बायदिफोरखौ बर'फोरा ओ गावसोरनो मावो बेफोरजों लोगोसे ओ मै अमा होनो ओ होनो थांनायनि सिगांनो फुजा होग्रो ओ होग्रोयो होननाय बेफोर बाथ्राखौबो खोनानो मोननाय जायो ओ
नोंगौना नोंथां
आव फुजा फुजा होखां ओ हो खोना ओ खोनानो मोननाय बायदिबाथ' फु ओ फु ओ मै ओ मै अमा गावनो थांनायनि सिगाङावनो ओ फुजा होनायाव जि जि खिनि बु ओ मै अमा हमनानै लाबो होननानै बुंनाय थाङो बेखिनिखौल' हमनाय जायोमोन जुदि बिनि ओ बिनिख्रुइ बांसिन जायोब्ला उम फैफिननानै मोदायनोहाय बु ओ बुंफैफिनना लानाय जायोमोन जेरैबायदि ओ मोदायनो दाउनि थै बायदिफोरखौ होनाय जायो आरो ओ फुजायावहाय ओ थिग बेबायदिनो उम ओ ना हमनायनि बेलायावनो बुंनो थाङोब्ला उम नाखौहाय बर'फोरा ओ सेन सायो ओ सेन सायो ओ दाथ' दैज्लां बोथोर से ओ दैज्लां बोथोर सेन सायो ख'खा सायो बिदिनो दुब्लिफोराव उम हालेवनायफोरावहाय ना मोननाय जायगायाव हमहैयो बेबायदिनो ओ मेसें बोथोराव आरो दैसाफोराव खन ओ खन्द' खन्द' खालामना लानानै सारनाय बेफोरखौ नुनो मोनो आरो ओ बेफोरबायदिनो उम दा दैज्लां बोथोराव बोरसि सानाय बेफोरजोंबो गोबां उम नानि मैहुर खालामनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बिदिनो बिदिनो अ हरनि गेजेराव ओ मोनानि गेजेरावबो जे सानानै दोननानै ओम फु ओ फुंनि समाव बेखौ नायैनानै लायनाय बेफोरबायदिखौ आ-आ-आथिखालाव नुनो मोननाय जायो बेबायदि ओ बेबायदिनो नानि फारसे मैहुर खालामनायखौ नु ओ नुनो मोनो बिदि बिदिनो आरो उम मै अमाफोर होनायावहाय थांगोन थखन बोरला थिर जेब बायदिखौ ओ बाहाय बाहायनाय जायो ओ जिज जोंहाय सा ओ साथेनो थाखाय बे जेफोरखौ बाहायो बेबायदिनो मो गोदो गोदायनिफ्रायनो मानसिफोरा ओ बर'फोरा ओ रों ओ रोंबोनाय नेवलाय नेवलायखौ माबोरै हमनांगौ मोदै मोफौ सेसाफोरखौ माबोरै होनांगौ ओ हनांगौ एबा हमनांगौ बेफोरनि फारसे बर'फोरा गोबां रोंखा राखा होननानै बुंनो हायो उम मानोना बर'फोरा गोदोनिफ्रायनो हाग्रा बंग्रा थानानै उम संसार जाबोनाय बिनिखायनो मैहु ओ मै हुर खालामनायावबो बर'फोरा जेना मानोन मानो होनोब्ला बर'फोरा गोबां बिफोरजोंनो थांनानै थाबोदों होननानै बुंनो हायो बेबायदिनो नोंथाङा बिनि सोमोन्दै आरो माबाफोर बुंबावनो सानो नामा
नंगौ नोंथां नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों मैहुर खालामनाया जाहैबाय ओ जोंनि मोनसे ओ दोरोङारि महरै बर' समाजनि मोनसे गोनांथार बाहागो जानानै दङ नङा होमबा नोंथां ओ जाय ओ जोंनि जिउ खांनायाव मोनसे राहा हा एबा गावनि रैखाथि आरो गावनि उदैखौ सुफुंनायाव माखासे बिथिंखौ जों नुनो मानो मा माखासे बिथिंनि नेरसोनखौ आ बेबायदिनो आ मैहुर खालामनायाव आं बर' सुबुंफोरा गावबा गावनि दोरोङारि जा गियान बैफोर गियानफोरखौ लानानै गियानफोरखौ लानानै जोङो मैहुर फालानायखौ नुनो बेबायदिनो जोङो आ जायफोर गियानफोरखौ जोङो बबेबा मोनसे हारि आ मिनथिस'यै मोनै समनिफ्रायनो जोङो बैफोर आ सुबुंफोरखौ गोदोनिफ्राय जोङो बाहायबोनाय बैफोर गियानखौ जोङो जोंनि बै आजौ आजै सोम्पथि बैफोरनिफ्राय जोङो मोननाय नुनो मोननायखौ नुनो नो बेबायदिनो जोङो माख खासे जोंनि मैहुर खालामनायाव मोननाय मुवा बेसाद आइजें आयला बाहायनाय बैफोर आइजें आयलाफोरखौ जोंनि आजै आजौमोना मिथिसयै साय हायै समनिफ्रायनो बाहायनानै जोंनि मोनसे हारिमुनि नेरसोनथि दोनलांनायखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो बर'नि जिउ बर' नि जिउ खांनायाव माखासे थोजासे रोखोखै ओ थोजासे रोखोमै गोनां थि बायदियै ओ जोङो बाहायनो थानाय बायदि जाहैदों। बेबायदिनो जोङो मैहुर खालामनायाव गोबां मुवा बेसादखौ नुनो मोननाय जायो बे फोरनि अनगायैबो जोङो बदोरों गानि महरै ओ सुबुंफोरनि जुनियै हाग्रा ओन ओनसोलफोराव आदारनि गुदि फुंखा महरै जोङो मैहुरखौ खालामनायखौ नुनो मोनो। ओ बेबायदिनो जोङो बैस थो ओ हाग्रा हाग्रायाव जोङो माखासे मै अमा दाउ फारौ माखासे जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामो। बैफोर मैहुर खालामनायाव जोङो माखासे मुवा बेसाद आइजें आयला बाहायो जेरै मै अमा हमनायाव जोङो बोरला, एन्जर ओ एन्जर हमनायाव जोङो खदाल, बेफोरबायदि नो गोबां मुवा बेसाद जों औवाजों बानायनाय आरो दंफांजों बानायनाय बिदिनो दाथुजों बानायनाय जोङो माखासे मुवा बेसादफोर नुनो मोननाय जायो। बेबायदिनो बैफोर मुवा बेसादफोरानो जाबाय जेरै जोङो बाहायनो थाखा थाखाय माखासे गावनो थाखाय जोङो औवाजों बानायनाय बोरला आरो फाथो दिरुंजों बे बोरला आरो बोरला थिरखौ बानायनानै जोङो ओ सिखार एबा मैहुर खालामनायाव जोङो बाहायनाय जायो। बिदि नो माखासे गोबां मुङा जेरैहाय बुंनो थाङोब्ला फान्दो सिखा, जे, जं आ जेरैहाय दैयावहाय जोङो माखासे आ नाफोर थायो। बैफोर नाफोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै जानो थाखाय जोङो जेरैबायदि औवाजों बानायनाय आरो माखासे आ माखासे दुरुं हारिनि मुवा बेसादफोरजों बानायनाय बैफोरखौ जोङो मोननो थाङो जेरै बुंनो थाङो बैफोरो जे जेखाय, खबाइ, सेन, खाखि, खखा, लाबजे, बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ बाहायनाय जायो। बेबायदिनो जोङो माखासे गावखौ रैखाथि होनो थाखायबो माखासे मुवा बेसादखौ एबा आइजें आयलानि गेजेरजों औवानिफ्राय बानायनाय आ जं बैफोर जं खौहाय जों गावखौ रैखाथि होनायनि गेजेरजों मैहुर खालामनायावबो बाहायनायखौ नु नो मोननाय जायो। जंखौ जोङो मैहुर खालामनायाव जेब्ला बै जेयावहाय जे एबा फान्दो सानायावहाय मैफोर एबा गुबुन अमा हाग्रानि अमाफोर नांनाय बैफोर अमाफोर नांनायाव जोङो आ नांनायखौ सुनो थाखाय जों जंखौ बाहायनाय जायो। बेबायदिनो ओ- जोङो मैहुर खालामनायाव माखासे मुवा बेसादखौ मोननाय जायो बेबायदिनो नों थाङा माबाफोर मैहुर खालामनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायबावनो दंबावो नामा नोंथां?
दंनायाथ' गोबां दङ नाथाय सुंद'यै ओ सुंद'यै एसे बुंनानै होनोसै नामा नोंथां।
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो ओम खोनानो मोननाय बायदिबाथ' गो गोदो गोदाय मैहुर खालामनो थाङोब्ला ओ सुनिबार आरो मंगलबार बाराया जोबोद ओ मोजां होननानै मोनथिनानै मोननाय मोनथिनानै मोनो एबा उम
नंगौ नोंथां नंगौ।
बेबायदिनो बेबायदिनो बर'फोरा ज' ज'यै मैहुर खालामनो थाङोमोन आरो गोदो गोदाय। बेबायदिनो ओ बेबायदिनो मै अमा होनो थाखाय ओम हानजा मोनथाम जायो होननानै मोनथिनानै मोननाय जायो।
अ नंगौ नोंथां।
बेबायदिनो खायसेया ओ जेबायदि सानायाव थाबाय खायसेया बिथिं होनानै लाबोबाय खायसेया ज जंजों थुनाय बेफोरबायदि हान्जा जानायखौ ओ मोनथिनानै मोनो आरोना बेफोरबायदि। आदब आदब खा आ आदब खान्थिनि रोंगौथिया बर'फोरनाव दङ होननानै मिथिना मोननो हायो।